औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय
बिदिब्ला नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां
औ नोंथांजों आङो माखासे जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां औ नोंथां नोंथाङा
बर'नि जानायखौ बोरै सङो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायग्रोदो जोंहा दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दङ आरो
हा गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दं आरो
बिसे
आरो नोंथांनो आं नोंनो मोननैसो फोरमायनोसै सम थानायावनो
अनला
ख्रि होनानै
सबाय नाफाम बायदि रोखोमनि गोबां अनलाखौनो जोंहा
फार बायदि रोखोमनि गोबां दं आरो नों अनलाखौ मोन अनलाखौ अमाजों जायो अनलाखौ दाउजों जायो अनलाखौ मेवाइ बेबायदिनो जोंहा दंबावो सबाइखौ जोंहा साम'जों जायो ना गोरानजों जायो
बे जोंनि दोरोङारि बांसिनानो जों बर' हारिखौसो बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो गुबुन हारिखौ एसेब्लाबो
जोंनि बर' हारि
बिनि थाखायनो
खौसो बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो
दोरोङारि ओंख्रि होननानैबो बुंनाय जादों
बे एसेब्लाबो खम जानाय नुनो मोनो आरो बिनि थाखायनो बेखौ जोंहा बांसिन जानायनि थाखायनो जोंखौ दोरोङारि ओंख्रि होननानैबो बुंनाय जागोन आरो नोंथां बे दोरोङारि ओंख्रि जानायफोरा आजिखालि जुगाव जोंहा गुबुन हारि हारिसा फोरजोंबो अनसायजानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ बिथांमोनहा जेरै रेसन्टुरेनफ्राव जायोब्ला जोंनि दोरोङारि गोथाव जायो होननानै ओ बेबायदि नाफाम आरो नोंथां बे नाफामखौ जोंना गुबुुनारि गारनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंहा आसामावनो एबा मुलुगनाङैनो अनसायजादों होननानै बुंजागोन आरो नोंथां बे नाफाम ओंख्रिया बे नाफाम ओंख्रिखौ जोंहा गोबां रोखोमै जानो हायो बेखौ जोंहा गुबैयैनो बायदि रोखोमनि बानायनानै जायो आरो बेखौ जोंनि गोबां बर'फोरनि माखासे दोरों आ बुंनो थाङोब्ला जोंनि हाबा हुखा बेबायदिनो जोंनि मिथिं दावथिं आ जोंनि बर'नि फोरबोफोर जायोब्ला बे दोरोङारि ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायलांनोसै नाफामखौ बोरै एवनाय जायो आरो नोंथां आ बे नाफामखौ नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदियै गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला नाफामखौ नोंथाङा थास' बिथ'रिजों जानो हागोन नाफाम गोजायैनो बाथोन देनानैबो जानो हागोन आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा नाफाम गोजा बाथोन जानोब्ला नोंथाङा सिगांग्रो ओ फानलु आरि सामब्रामफोरखौ हानानै लाग्रोदो आरो नोंथां नोंथाङा फानलु गोसा जायो ब्ला बांसिन गोथावसिन जायो आरो नोंथां आ गासिखौबो हानानै लाखांजोबनायनि उनाव नोंथाङा गिबियावनो हरग्रोदो थावखौ हरदो आरो नोंथां आ जेब्ला थावया गुदुं जायो अब्ला फानलु आरो मा होनो सामब्राम हानानै लादोंमोन आरो जोंहा सामब्राम गुफुर हानानै लानाय खौ मोजाङैनो एवहरदो आरो नोंथां जेब्ला एसे एवफ्रामो अब्ला नोंथाङा मा खालामदो आ बैयाव जोंहा माखासे
नोंथां
ओ मा होनो नाफाम बे नाफामखौ हरदो आरो नोंथां आ बे नाफामखौबो दसे सम एरनायनि उनाव नोंथाङा दै होदो आरो नोंथां ओ दै होनानै ग्ल'ब ग्ल'ब ग्ल'ब एसे गोदौहोदो ओ बेबायदिनो इसे सम गोदौ होनांगौ जायो आरो नोंथां ओ बिनि उनावहाय नोंथाङा दै रानहोनानै बेनि उनाव संख्रै आरि बायदिसिना साखि नानै नोंथाङा बेखौ जानो हागोन आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा मगा दुन्दिया होननाय दङ' ओ जायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव लानानै बेलेग बेलेग बुंनाय जायो जोंनि बर'फ्रानो बे मगा दुन्दिया एबा गंगार दुन्दियाखौ नोंथाङा जोबनायाव हरोब्ला जोबोरैनो गोथाव जायो आरो नोंथां आरो बे नाफाम बाथोन बानायब्ला जोंहा गासिबावबो गोसारजोबो आरो नोंथां ओ थानोनो हाया जायो मोदोमनायानो माने बयबो खुदै गखायो आरोखि नोंथां बे जोंनि नाफाम संनायखौ जायोब्ला आ बेनि उनाव आं नोंथांनो फोरमायबावनोसै नाफामखौ थास' बिथुरिजों बोरै जानाय जायो आरो नोंथां आं दा नोंथांनो फोरमायनाया जादोंमोन बे नाफामखौ ओ बाथोन बोरै जानाय जायो आरो ओ नोंथां
औ नोंथां
ओ बेबायदिब्ला नोंथांनो थास' बिथ'रिजों जानायखौ फोरमायनोसै ओ थास' बिथ'रिजों बोरै जायो ओ गिबियावनो नोंथाङा थास' बिथुरिखौ थियारि खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां ओ बे थास' बिथुरियाबो मोननै मोनथाम रोखोमनि दं आरो ओ बेबायदिनो हाग्रानि थास' आरो जोंनि आबाद मावनाय थारुन बेनि बिथुरिजोंबो जोंहा आ जानो हायो आरो नोंथां ओ जोंहा जों आबाद मावनायनि
बेखौ
ओ थास' बिथरिखौ जायोब्ला जोंहा गोथावसिन जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा खानानै लाबोनानै थियारि खालामदो ओ जोंहा बोरै ओंख्रि सङो बेबायदिनो बानलु ओ हाइजें आरिफोरखौ लानानै थियारि खालामनानै लादो आरो नोंथां ओ गिबियावनो हरग्रोदो नोंथाङा थाव बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामग्रोदो ओ थाव सं सुंख्रै फानलु हरनानै ओ नोंथाङा थास' बिथुरिखौ हरग्रो हरदो आरो नोंथां बेबायदिनो गोबाव सम एवनानै रबहोदो ओ बेबायदि रबहोयोब्ला मा जायो नोंथां थास' बिथ'रिखौ ओ रबहोजोबनांगोन आरो बेनि उनावहाय थास'खौ बांसिन गेब्लेहोनो थाखाय सागं सानानै होनाय जायो आरो नोंथां सागं सा
सायोब्ला ओ बिथ'रिफ्रा गलिलांजोबो आरो बेबायदिनो एसे दै बुरजा होनानै ओ फोमोनदो ओ जेब्ला जोंहा ग्ल'ब ग्ल'ब जायो दैया अब्लाथाय जोंहा नाफाम दंमोन ना बे नाफामखौ मा खालामनाय जायो जोंहा ओ हरनाय जायो आरो नोंथां ओ बे नाफामखौ हरनानै गोदौ होनाय जायो। अब्ला जोंहा ला ओ संख्रै एबा दुुन्दिया हरनानै लास्टाव जानाय जायो आरो नोंथां बे नाफामखौनो बेनो जाबाय जोंनि दोरोङारि जानाय आरो नोंथां
औ नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङा जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि जामुं जे नाफाम बेनि सोमोनदै फोरमायथि ना होलांबाय थिग बेबायदिनो आंोन नोंथांनो जे जोंनि दोरोङारि जामुं जे जोंनि जौ बा जामुंथ' नंला जोंनि जामुंखौनो बुंनांसिगोन आरोना नोंथां जौनि सोमोन्दै आङो बुंनो सानदों जे जौखौ जोङो गिबियाव माबोरै खालामनाय जायो बे जौखौ जों मानि थाखाय लोङो बेखौ आं नोंथांनो फोरमाय सानदों आरोना नोंथां जाय जौ बिदै बा माइब्रा बिदै आरोना बेखौ जोंहा जोंनि बर'फोराहाय जिआइटेक मोननो हाबाय जखौ जों जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन होननानै बुंनाय जायोोना बेखौ जों मोननो हादों आरो नोंथां बेखौ जोङो माबोरै खालामो होनबा जोंनि गिबियावनो बेखौ बानायनो थाखाय जोंनो माइब्रानि माइरंखौ नांग्रोगोन आरो माइब्रानि माइरंखौ लाखांनानै जोंङ माइब्रानि माइरंखौ एसे सुनानै जोङो बेखौ ओंखामफोर बायदि संनाय जायो आरोना नोंथां ओंखामफोर बायदि संखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो मा खालामो ओ जेब्ला ओंखामफोर बायदि संखांबाय अब्ला बेखौ एसे एरखाव एरखाव होयो आरोना जों खादौजों बिदि खादौसो एरखाव एरखाव होनायनि उनाव जेब्ला बियो मोनो अब्ला जों बेखौहाय खांनानै गुसु खालामो गुसु खालाम खांनायनि उनाव गोदान बेसे सम गुसु जायोब्ला जों बेखौ प्लासटिक आवहाय कुवारना दोननाय प्लास्टिकआव बेखौ एरलाना बा फेनलाना होयो आरोना ओमफ्राय फेरलाखांनायनि उनाव बिदिनो दसे सम बेखौ जोंङो गुसु जाहोबावो गुसु जाहोबावनायनि उनाव जों बेहाय जोङो एमावखौ जायो आरोना नोंथां जोंनि जौ बानायनायाव एमावा जोबोद गोख्रों बिफाव बा बिहोमा लायो आरो थिग बे बेबायदिनो जोङो एमावनि उनावहाय होखांनायनि उनाव जों बेखौहाय खोबनानै दोनो सिमनि सानसिम हालागै बा बा सानसिमहालागै खोबनानै दोननायनि उनाव बेयो गावनो गरमजोंहाय एसे मा जाबोयो
गरम खांनानैहाय बेयो रोसि बा बिदै ओंखारो जेब्ला बिदि ओंखारो अब्ला बियो हायाव गोलैलाङि बायदि जों बेखौहाय बोखांनानैहाय जों बेखौ बाल्थिं बा खान्थायाव दोननांगौ आरोना नोंथां बांल्थिंबा खान्थायाव दोननायनि उनावहाय जों बेखौ गोबाव बिदिनो जिबा दिनसोनि उनाव जोङो मोजां बिदैखौ मोननो हायो जाय बिदिखौ लोङोब्ला जोंनि देहाफोरखौ सुग्लायनाय बायदिखौ मोनो आरोना नोंथां बेखौ जोंङो गोदो गोदाय मानि थाखाय बाहायोमोन होनब्ला जोंहा आबाद फोथाराव खामानि मावनानै फैनानै जेब्ला मेंग्लिनाय देहाखौ मेंनाय मोनो बा लोरस्रोम मोनो अब्ला जोंङो बेखौ रोंनानै जोंनि देहाखौ गोजोन होयोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंङो जौखौ लोंनानै बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बे जौआ जोंनि गोदोनिफ्रायनो बा दोरोङारि आदब खायदाजों बानायबोनायखायनो बेयो आथिखालाव फैयै फैयै फैनानै जोंनि मोनसे दोरोङारि जामुं बा जोंनि मा जुइस होननानै जों बुंनाय जायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंङो जौखौ बानायनांग गुबैयै बिफाव लानाय एमाव एमावखौ माबोरै बानायो होनबा जों एमाव बानायनो थाखाय जोंनो मा नांग्रोगोन जोंनो गिबियाव नांग्रोगोन जे माइरं माइरंखौ नोंथाङा मा न'नि माइरंखौनो लानो नांगोन बेनि उनावहाय नोंथांङा माइरंखौ सोमना दोनदो सोमना दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ रुगौ मानियावनो जोंङो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै लानांगोन जेरैहाय मोखोना बिलाइ आनारस बिलाइ खान्थाल बिलाइ बिदिनो सिनि बिलाइ बिदिनो गुबुन गुबुन दाब जायगायाव गुबुन गुबुन बिलाइफोरखौ होनानै बेखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जों माइरंआ जेब्ला रुइयो अब्ला जों बेखौ बोखांनाय जायो। आरोना बोखांखांनायनि उनावहाय बिनि दैखौ गसर होजोबनानै जोंङो देग्लिनाय जायो जेब्ला माइरंआ गेब्लेहां जायो अब्लानो जोंङो बै बिलाइफोरखौ थ बेजों लोगोसे गारसनफानानै होनो नांगौ। जाहाथे बे बिलाइफोराबो बे माइरंजों लोगोसे दोगोन जाफायो बा गेब्लेफायो। बेनि उनावहाय जेब्ला बेखौ दैबाय थानानैहाय जोंङो गुन्द्रा गुन्द्रा जायोब्ला बेखौ मा संग्राय जा सानद्रि लनानै बेखौ सालिनाय जायो आरो नोंथांङा सानद्रिजों सालायना संग्रायाव आजावनानैहाय जों बेखौ गुन्दैखौ लायो बेबायदिनो खर' ओंखारबाय थानायखौ जोंङो फिन बिदिनो देफिन देफिन देफिन जोंहा बेखौ फोजोबनानै लानाय जायो। जेब्ला जोंना देनाया जोबो बा गेब्लेजोबो अब्ला जों मा खालामो जे बे गुन्दैखौ जोंङो दैजों लगायनानै बेखौ नाग्लि नाग्लि नाग्लिनानै जोंहा लारु फिथर खालामनाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय लारु फिथर खालामखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ मा खालामनांगौ बेहाय जोंङो लारु फिथर जाखांबा बे एमाव जाया बेनि थाखाय जोंनो नांगौ। खा सिगांनि एमाव बाहाय खोनथा खर'खौ जोंनो नांगोन बे एमावखौ जों खुरनानै गुन्दै खालामना बेनि सा सायाव सारना होनो नांगौ जाहाथे बेयाव बै एम। खर'नि बा गोदोनि एमावउटनि जि गुन बेयो थायो आरोना नोंथांङा बेनि उनावहाय जोंङो जेब्ला बिदि जायो अब्ला जो बे बेखौहाय सं सानदांगाफोर बदियाव मुस्रिफोर होनानै सायाव दिंखिया फाग्लानि बिलाइखौ खोबना होनांगौ आरो बे खोबना होखांनायनि उनाव जों बेखौ गोजौ जायगायाव थिखांनानै दोननो नांगौ जाहाथे अखा जेबो गोलैै जायगायाव बिदिनो जेब्ला सान्दुं नांनाय जायगाफोराव जोंङो अखानायैफोर जों दिहुननानै दोननो नांगौ आरोना बिदिनो जों गेजेर गेजेर बेखौ फोरानबाय थानांगौ सिं जाहाथे बेयो मोजांङै रानो आरो बेनि गुना मोजांङै जायो बेनि उनाव जोंङो जेब्लासिम बेयो मोजांङै हां जायो जोंङो सानथामसो दोंखांनायनि उनाव बेखौ फोरानो आरोना नोंथां जेब्ला बियो फनायनि सिगां जों बे दिंखिया फाग्लानि बिलाइनायखौ बोखारना लाग्रोनांगोन आरो बेखौ जोंङो मोजांङै हाय सान्दुंङा आव फोरानना लानांगोन अब्लासो बियो गुन गोनां एमाव जागोन आरोना नोंथां बे एमावखौनो जोङो जोंनि जे जौ संनाय आदबाव बा जोंनि माइब्रा बिदै खालामनाय आदबाव बाहायनाय जायो। जोंहा माइब्रा बिदैखौ मा गोबां गुबुन गुबुन जायगानि आलासिफोर फैयोब्ला बा गुबुन हादरनि दावबायारिफोर फैयोबा फैनानै बे माइब्रा बिदैफोरखौ जोंहा साखिनायफैनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंहा जोंनि जौया बुहुमावनो बा जोंनि ओ दोरोङारि जौ संनाय आदबा बुहुमावनो सिनायजानाय बा मोनथिजानाय।